अ खोनादोंना। अ आतसा। दिनैहाय जोङो औवा आबाद आरो औवानि गोनांथि औवाखौ बबे बबे बाहायो बबे बबे हाबायाव बाहायनाय जायो। बे औवानि सोमोन्दै जोङो सावरायलायनो सम होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन दे औवानि ओ औवा रायदों बाहायनायनि सायाव रायज्लाय जागोन।
ओ थारैनो जोङो बुंनो थाङोबा ओ औवायाबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद आरो गोदोनिफ्रायनो जे बर'फ्रा रायजो जाजेननायनिफ्रायनो जे औवाजों मा माखासे आइजें आइला बानायबोनायनिफ्राय लानानै न' बां गासैबो जाम्फै आरिफ्राव माने बै औवाखौ जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओरैनो आथिखालाव ओ औवानि बेसेनाबो गोबां जाबाय आरो गोदो न'खरफोराव बिदिनो सुबा हिसाबै गायनानै लायोमोन औवाफोरखौ नाथाय दायो बे जुगावहाय माने गुवार गुवार मोनसे औवाखौ माने बागान आबाद हिसाबै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओ थारैनो। ओ बे बेलायाव नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायथिगोन नामा।
औ दा। औवाया ओ। जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गोनांथार ओ औवा नङाब्लानो जोंहा माखासे खामानिफोरा जाफुङा जोनोम जा नायनिफ्राय लानानै जोंहा थैनायसिम औवा बाहाय जोबोर गोनांथार ओं। मानि औवा
हौवाया जोंनि जिउआवहाय।
एंगार हायै सोमोन्दो थानाय बायदियैनो। ओ जेब्ला जोङो सासे गथ'आ जोनोम जायो अब्ला जोङो गथ'खौ नारि हानो थाखाय औवा निस्लि बाहाय जेननायनिफ्राय लानानै जोङो सासे सुबुङा थैयोब्ला बे गारनायाव जोङो औवानि बैसां बानायना आरो। बै ओ। मा होनोमोन दारहाफोर दारहाफोर हेबनानै जोङो गोथैखौसो गारो ना बेसिमहाय जोंनो औवानि गोनां। थार जायो आरो। जोंनि। जोंनि सानफ्रामबोनि थांनानै। थानाय। थानायाव औवाया जोबोर गोनांथार जेरैबायदि जोङो बनफोरजों औवायाबोथ' बन जायो नालाय औवानि बन बाहायो ओंखाम संनानै जानांगौ जायो आरो जोङो गामि। ओनसोलाव थानाय हिसाबै जोङो । औवानि न'लुना थायो‌ दा ओ औवानि न' लुनायावथ गो बां औवानि गोनांथि जायो जेरैबायदि ओ उखुम उखुम बानायनायावबो उखुम ओलाबनाय समावबो जोङो प्लास्टिकनि न' लुयोब्लाबो। थोरिनि न'लुयोब्लाबो जोङो औवा खामि खानानै। होनांगौ जायो आरो गासै न'नि बेरायाथ' औवानियानो जायो बेखौ जोङो हाजोंल'सो लिरथाबनानै लानानै थायो । जोङो खोथिया नाय खोथिया फोनाय समफोरावहायबो जोङो औवानि आरंफोर। जिरनानै बाहायो बेबायदि आबाद मावनाय समावहायबो जोङो नांगोल जुंगाल ओ खदालफोरा जोंहा औवानिनो।
औवानिनो बानायनाय जायो ।
ओ माखासेफोरा। जोङो दंफांनि बानायो जेरै नांगोलफोरखौ दंफांनि बानायो थेवब्लाबो जोङो खदालफोरखौ औवानि बानायो ना नोंथां ‌। औ। आरो दानाय लुनायनिफ्राय लानानैबो।
लानानैबो जोङो दानाय लुनायाव जि सोंनाय समावहाय गोबां औवानि मुवा बेसाद नांगौ जायो उम ओ जेरै जि सोंनाय समावबो जोङो
जिखौ सोंनो थाखाय जों खुनथि दोयो ना।
खुन्थि दोयो ना बे खुन्थिफोराबो जोंहा औवानि जायो नंगौ नंगौ।
औ आरोहाय जोङो औवाफोरनिबो बान गोजा बानायो बे जिसानाव जिसान दानायाव आरो खायफा खायफाहा गय दंफांनिबो। सालखुन्था बानायो आथिखालाव गोबाङानो। ओ सोरबा सोरबा औवा औवानि ओ साल खुन्था बानायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो गनसि आगर एरनायाव गन बाहायो जि दानायाव औवानि आरोहाय
बालेब होनोना जोङो बेखौ बालेबफोराबो जोङो औवानि जायो नोंगौ आरो जोङो बेबायदि जोङो संनाय खावनाय
समावहायबो जोंनि न'खराव नांगौ जानाय बायदियै जोंङो खाद फोर बानायो औवाजों आरोहाय बेबायदिनो खादा बैसां जोङो माल मुवा बेसाद दोननो थाखाय जोङो बैस बानायो आरो नाफोरखौ नाफोरखौ सायनानै लामनो थाखाय संग्राय संग्राय आरो सान्द्रिफोर बानायो । दांगा आरो ना गुरनायफ्राव बेबायदि जेखाइ खबायाइ
खबाय, खखा, खाखि, सेन, बेफोरो औवाजोंनो बानाय जायो नंगौ नंगौ ।
नोंथाङा औवाफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो ।
अ थारैनो नोंथाङा ओ माखासे गोबां बाथ्राफोरखौनो ओ औवानि गोनांथिफोरखौ बुंलांबाय थारैनो आबाद मावनाय समावबो नोंथाङा रायखांलांदों जे ओ खदालनि बिखुं आरो सिखानि बिखुं ओ बैफोरो औवाजों बानायनांगौ जायो बेयो सैथो आरो न' लुनायावबो जोङो आथिखाल समाव जे दंफांनि बेसेना बांनायखाय जोङो औवाखौ खौनो माने दंफांनि बदलाय जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो फारसेथिंहाय जोङो आबाद मावनायावबो दहाय नोंथां बुंनाय बायदि मैखौबो जोङो औवानिखौनो बानायनाय जायो । ओ सुखेन सुकेन जोङो बानायो सुकेनखौ मिथियोना नोंथाङा?
स्केनखौ ओहो बारा मिथिया ।
खेन माइ जिगाब
औ जिगाब फेग्रा जों हुकेन होननानै बुङो बेखौ औ ।
ओ बिदिनो बावखा औ बावखा मै बे बिदिनो बेदा आरो बिदिनो ओ बेदा आरो मै गं खादाफोर बिदिनो वार नि गोनांथिखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होनबा?
फोजोबनो हाया औ औ । जोङो गोलोम बोथोर समफोरावहाय दफा जिरायनो थाखाय जोंङो न'आवनो दारहाफोर हेबनानै लायोमोन आगोलनि दिनावहाय ।
औ औ औ।
आरो दरजा। खौजोङो आगोलनि समावहाय आं ओ औवानिनो बानायनानै लायोमोन दानदा। सिमबो जोङो औवानि दर्जा बानायनाया दङ। गोबां बर' न'खर फोरावनो औवानि दरजाया दङ दासिमबो।। एसेबांबो जौगायाखै नालाय।
आरो गोदोनि जे मोसौ गा बेफोर फोरोब खायनो औवाजोंनो बानाय जायोमोन।
औ।
उम आरो औवाया खोब जोंनो मैगंबो जगायनानै होयो नङा होमबा।
औ।
अ। जेरै जोङो औवा औ औ मैगंफोर जगायना होयो जोंनो जेरै नोङो ओ मैगं थिलियाव जोङो बैसां लुनानै जाना जोङो मैगंफोरखौ मानखो होयो आरो फारसेथिं औवाया गावनो मैगंखा नङा होमबा जेरै जों दायो मोनजागासिनो जायखौ जोङो मेवाइ बुङो।
औ।
औ आरो बेजों लोगोसे बै औवानि जे औवा गोजौ एसे औवा गोरलै। ओ देरनाय बैफोरखौ जोङो। बिथौफोरखौ हास' हास' जे ओंख्रि जानायफोरखौबो जों नुयो। आरो औ बैफोर औ औवाखौ बै औवा देरखानायखौनो आरो बै बिथौफोरखौ औ औ आरो बेखौनो जोङो हाब फ्लेनानै जे आसार खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। आरो ओ ओ आरो बैफोर औवानिफ्राय ओंखारनाय जे मैगंफोर बेयो देहानि थाखाय खोब बानजायो होननानै जोङो मि थिनो मोननाय जायो आरो औवा बिलाइबो मुलि होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। ओ जायखौनाखि जोङो औवा मेवाइबो बुङो। ै औवा मेव संाइखौबो जोङो खोब गाव गोजायनो गोथावखा आरो बेनि सायाव जोङो अनलाजों जायो आरो बिदिनो औ औ अनलाजों जायो आरो बेदरफोरजोंबो जोङो जायो आरो जायखौ जोङो मोनसे सास्त्र दं हास आरो बास होननाय बियो हांसो बेदरजों गोथाव होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो औवा मेवाय
ओ औवा मेवाया औ आरोहाय बे औवा जोङो औवानि नि बिगुरखौहाय जेब्ला जोङना मोदोम आखाइफ्राव बौवोब्ला गोथौयै बौवोब्ला जोङो थैया थाबथानो थाखाय बे औवानि बिगुरखौ जोङो सैनानै मो मोदोमाव बे जखम जानाय जायगायाव फुननानै लायोब्लालायनो थैया थाबथायायो होननानैबो बुङो बेयो जोंहा मुलि महरै औ मुलि महरै खामानि होयो जोंनि ओ समाजाव बेबायदि खालामनायखौ खौ नुयो गोबां अ बर समाजावथ' सुबुंफ्रा इसेबां दावगायाखै नालाय बे गामिनि सुबुं फोरा बेबायदि खालामनानै होयो आरो डक्टरनाव लांस्लाबनो हायाब्ला जोङो बेबायदि
बेबायदि माबा मोनसे जायोब्ला बौबाय बायोब्ला जोङो नंगौ नंगौ बे प्रेकटिकेलि आंनो मोन दाङो बेखौ मोनदांबाय थारैनो मोनसे ओ बौवोबा अबेबा मोनसे गोबाव जिनिसा नोंनि आखाइ बा आथिंफ्राव बौवोबा बेखौहाय बै औवानि बिगुर जायखौ नोंथाङा बिगुर होनदों बेखौ जोङो निलि होनो औ बै औ बै औवाा निलिखौ माने सैनानै ओ फुनानै सिफ्लेनानै जुदि जुदि बै बौनाय जायगायाव जुदि होयोबा बेयो सेक हा बा थामजि मिनिटनि नि गेजेरावनो बियो समान जाहैगोन आरो
औ औ जानांगौ
औ औ
जाय बेबायदिनो औवा फोरजोंहा हासिबखौ बानायो ना न'आवहाय हासिब बानायनानै जालाय हासिबबोथ' जों थां थाखाय गोबां गोनांथार न' साफा खालामनायाव बेखायनो जों हा बेबायदिब्ला जों खिनियावनो दोनथ'नोसैना नोंथां?
दे दे दे नोंथां दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो ओ औवानि सोमोन्दै खोब ओ गुवारै औ आंनो बेखेव थिनानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो औ दे